हेल' नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
ओ सानजौफु समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नंगौ नोंथांनिसिमबो।
आङो नोंथांजों मोनसे आदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हा हागोन नामा।
औ नंगौ नोंथां हागोन।
ओ बिदिब्ला बे समाव जोङो सोलोंथाइ आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथ थां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोङो। गिबियावनो सोलोंथाइखौ जों गियाननि फुंखा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जुगाव सोलोंथाइ जुदि गैया अब्ला जिउनि मोन। सफ्रोमबो लामायानो खाना होननानै बुङो ओ दा बिनि सयावनो नोंथाङा जिखिनि हागौ आंनो एसे फोरमायग्रोना होगोन नामा।
औ नंगौ नोंथां फोरमायनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जेरै सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जिउ खुंनो दानि जुगाव गोबां गोब्राब जायो।
मानो होनबा सोलोंथायाइयानो जोंनि गुबै राहा जिउ थांना। नि थाखाय ओ जोंनो सोलों सोलोंथाइखौ दानि जुगाव गोबां गोनांथार जेरै जोङो बहाबाफोर जोङो दावबायनो थाङोब्लाबो जोंनो सोलोंथायखौ नांथारगौ मानो होनब्ला जोङो दावबायनो थाङोबा जोङो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो ओ दुकान गलाफोर फोराव लिरनाय थायो एबा साइन बरर्डफोराव जों बेफोरखौ रायखांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनां। नांथार।
नंगौ नंगौ थारैनो।
औ लोगोसे जोङो सोलोंथाइ, लायोबासो जोङो गुबुन गुबुन रावखौ जेरै हिन्दी इं लिस जों बेफोरखौ रोंनो मोनो रोङो बेनि थाखायनो जोङो
गावनि आसाम हादोरनिफ्राय जोङो गुबुन हादोराव जेरै दावबायनो थाङोब्ला जोङो हिन्दी इंलिसा गोनांथार बेनि थाखायनो जोङो सासे सुबुंजों जोङो गुबुन हादोरनि सुबुंजों रायलायनो गोनांबा जेरै हिन्दी इंलिसनि गोनांथार बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लायोबासो जोङो
हिन्दी इंलिसफोरखौ रोंनो मोनो मिथियो बुजियो बेनि थाखायनो सोलोंथायया जोबोर गोनांथार आरो। आरो। दानि जुगाव जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोंखौ गोबां मोनसेयानो थगायनानै जोंखौ थगायलाङो एबा जोङो थगायजानायखौ नुनो मोनो जेब्ला जों सोलोंथाइ रोंगोन अब्लासो जोङो दुखान होनानै जानो थाखाय एबा जों जायखि जाया जोङो बिजनेस खालाम नो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार। सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो जोङो जेरै आबाद मावोब्ला जोङो मा आबादाव मा हासार हासारखौ बेसेन रोखोमनि होनांगौ मा हासारखौ जोङो मा आबादाव होनांगौ‌। बेफोरखौ जोङो गासैखौबो मिथिना मोनो आरो जोङो जा हासाराव लिरनाय थायो पेकेटआव बेफोरखौ जोङो सोलोंथायाइ लायोब्लासो जों जोङो फरायनो गोरों जाब्ला बेफोरखौ जोङो फरायखांनो हायो एबा जोङो बुजि मोनो नङा होनबा।
थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां औ औ औ दा ओ औ।
आरो सोलोंथाइ बुङोबा सोलोंथाइया जाहैबाय मोनसे बिजाब आरो मोनसेया जाहैबाय जों गाव मावनानै मोननाय सोलोंथाइ
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो ओ दा औ औ दे बुं दे
दे नोंथाङा बुंलाय
औ औ दे नोंथाङा जि बायदि सोलोंथाइनि बागै आंनि सिगाङाव फोरमायबाय नोंथां नोंथांनि जि फोरमायनाय आं गासैखौबो सैथो मोनदों नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जिउआव थांना थानो थाखाय आरो बे समाव आं बेखिनि बाथ्राखौबो मख'नांगोन मानो होनना बुङोबा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो खालि साख्रि मावनो थाखाय एबा सारभिसनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लानाय जाया दिनै जोङो माबा मोनसे जुदि फालांगि खालामनोबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बहाबा दावबायहैनोबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आबाद मावनोबाबो जोंनो सोलोंथाखौ नांगौ बेबायदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोङो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनो दिनैनि दिनाव बा आथिखालाव सोलोंथाइनि गोनांथि जायो
औ नंगौ नोंथां
खोथाया जाहैबाय मा जुदि सोलोंथाइ गैयाबा बायदिसिना जुदि जायगाफोराव जों दावबायहैनो जोंहा माने राहा गोथे जायो मोनसे जायगायाव नों नों नोंथाङा दावबायहैनोबोब्ला बे जायगानि बिसय नोंथाङा हयथ' मिथिग्रोनांगोन आरो बे जायगायाव नों थांमोना जुदि मायबाफोर लिरनानै दोननाय दं नामा मायबाफोर बेवहाय माने पस्टार फ्लेक्सफोर होनना दोननाय नङा बैफोरनि बिखय नोंथाङा रायखांनो रोंनाय जानांगोन बुजि मोननाय जानांगोन आरो बैफोर बै बै ओनसोलनि मानसिखौ जुदि नोंथाङा जुदि लोगो मोनोब्ला बिथांजों जुदि नोंथाङा सोलोंथाइ गैयाबा हयथ' मोजां रावै नोंथाङा राय हानाय नङा बैफोर बाथ्राखौ नोंथाङा आगोलावनो फोरमायलांबाय दा थिगानो दङ जोङो जुदि आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावनो नागिरदों जुदि जों जुदि सोलोंथाइ गैया अब्ला जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो मालाबाबो माने सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोलांनो हानाय नङा जेरैहाय सासे मानसिया सोलोंथाइ लानानै न'खर संसार दैदेननाय लोगो लोगोनो बिनि गथ' गथायखौ जोङो फोरोंनो गोनां जायो बिनि गथ'खौ जोङो आसि थुनानै बिजाबाव बिजाबखौ दां होनानै बिजाबनि जिखिनि बिजाबाव जिखिनि लिरनाय बेफोरखौ जों फोरोंनो गोनां जायो नङा होनबा नोंथां ओ दिनै नोंथांङा जुदि सायाव जुदि एसेबो सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइनि बिसय जुदि जेबो रोङा अब्ला नोंथाङा गावनि फिसाखौ बा गथ' गथायखौ माबायदि सोलोंथाइ होनो खारन मानो होनना बुङोब्ला मानो होनना बुङोब्ला ओ फरायसालियाव फोरोंगिरिया सोलोंथाइ होनायल'जों गावनि गथ'आ दावगासारनो हाया एबा दावगा नो हाया बेखौ न'नि जुदि गारजेन एबा बिमा बिफायाबो जुदि सोलोंथाइ थायोब्लासो बे गथ'खौ माने एसेब्लाबो न'आवनो सोलोंथाइ होनो हायोब्लासो बे गथ' आ सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिन दावगानो खाबु मोनो होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां अ दिनैनि बेलायाव जों नुनो मोनसै मा आगोलनि दिननि खायसे खायसे ओरैबायसा सुबुंफोर दङ जाय बिथांमोना सोलोंथाइयाव एसेबां दावगानो हायाखैमोन एबा खायसेखौ जों नुदोंमोन सोलोंथाइ गैथारामोन दा जाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैथारा दिननो ओ जाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैथारा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो दिनै मोनथिनो मोनो। एबा जोंनि सिगाङाव बिथांमोनहा बुङो। जे सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय आं दिनै बे अबस थायाव दङ आं दिनै बेबायदि खामानि मावना जानांगौ जादों आं दिनै राहा गोथे जा दों आं दिनै दावबायनो हाया आं दिनै आमुग थामुगाव थांनो हाया आं दिनै गुबुन-गुबुन रावजों रायज्लायनो रोङा गोबांखिनि उसुबिदायाव गोग्लै नाय बाथ्राखौ बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो जोंनो फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? नोंथां अ दा आङो बे। समाव नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों आं बे सोंथिखौनो सोंगोन जे नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा नोंथांनि गामियावबो बेबायदि सोलों थाइ लायै सुबुं आगोलनि एबा दानि सोलोंथाइ लायै सुबुं बा सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइनि बागै जेबो गियान गैयै सुबुं नोंथांमोना नागिरना मोनो नामा बेखौ एसे फोरमायना होलाय नों
औ-औ औ। अ बिदिनो जोङो जाय सोलोंथाइ लानाय सुबुं आरो सोलोंथाइ लायै सुबुङा गोबां फाराग दङ' सोलोंथाइ लानाय सुबुंनियाव एसेबाबो गियान एबा बुजिनाय गोहोआ बांसिन थायो नङा होमब्ला
औ-औ नं
जाय एसेबो सोलोंथाइ मोनथारा बे सुबुंनियाव जोङो बेनि बुजिनाय बिनि साननाय हनाय आरो गियानफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो नङा होमबा आरो सासे सोलोंथाइ सासे सोलोंथाइ लानाय सुबुङा जिउ खुंनायाव जेबो बेयाव सुबिदा जाया जेब्ला बियो सोलोंथाइखौ मोनगयो अब्ला बियो जेनेबा जोङो साख्रि नङा ब्लाबो जोङो जायखि जाया मोनसे गाव ओ मो जां आयदा नायनानै जोङो मोनसे बिजनेस एबा जोङो गाव गावनो न'खरावनो गला खुलिनाय एबा जोङो आबादफोर मावनानै जोङो जिउ खुंनो हायो नाथाय जाय सुबुङा सोलों थाइ गैया बेहा बेफोरनि सायाव एसेबो आयदा थाया जे माबोरै बिजनेस खालामनांगौ माबोरै आबाद मावनांगौ मा बेफोरनि सायाव जेबो आयदा थायिखौ जोङो नुनो मोनो औ लोगोसे आरो बे मानसिनि रायलायनाय साननाय हनाय बेफोर गासैबो जों जोङो बेलेख गुबुन नुनो मोना आरो बिनि संसाराव जोङो गोबां बेले-बेजे नुनो मोनो हौवा हिनजाव बुजिलायै न'खरनि सुबुंजों बुजिलायो बिदाय बिफंजों अनलायनाय गैयैफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथां गामि ओनसोलफोराव औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां। सार बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि। सोलोंथाइ लानाया मोजां बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां दा जोङो जिहेथु सोलोंथाइनि बिथिङावनो राय्लायबाय थादों दा बे बिथिङाव आङो बुंनो नागिरदों दिनै हयथ' जों सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जेनेबा नोंथाङा जुदि सोलोंथाइ गैयामोनब्ला हयथ' जों नोंथांजों आंजों दा जे जिबायदिहै सावरायबाय थादोंमोन हयथ' बेबायदि सावरायनो जोङो खाबु मोननाय नङामोन एबा रोंनाय नङामोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो।
खोथाया बिदि जोङो खायसे सोलोंथाइ गैथारि सुबुंफोरखौ जोङो बिथांनि मावनाय दांनाय एबा रायलायनाय बिथिंखौ नायनानै जोंङ मोनथिनो मोनो जे बिथाङा सोलों फिथाइ गैया होननानै दा सोलोंथाइ गैयि जाय जाय बिथांमोना बेबायदिनो मानसिफोरजों सिनाय जायो आरो मानसिफोरजों बिथां
औ नंगौ।
जे मानो सोलोंथाइ लादिया बा मा खारनाव सोलोंथाइ लानो हायासै बिथाङा दिनै सोलोंथाइ गैयिनि खारनाव बिथाङा बेबायदि जानांबाय बेखौ हयथ' गोबां मानसियानो बिथांमोनखौ हयथ' बुंनोबो हागौ आरो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नोंगां।
आरो आं आगोलावबो बुंदों जों सोलोंथाइखौ जोङो खालि जोङो सारभिसनि थाखाय एबा साख्रिनि थाखाय लानाय जाया जों सोलोंथाइ थायखौ बेखौ बेनि थाखायबो लानाय जायो जों मानसिजों जों सावरायनो थाखायबो जोंनो सोलों सोलोंथाइ नांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो आ आगोलावनो बुंलांदों जों जायखि जाया खामानियानो मावा मानो बेवहाय आथिखालनि दिनाव जों सोलोंथाइ गैयाबा बे खामानिखौ मावफ औ।
औ नंगौ नोंथां।
नामना बुंदों जे सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सानावबो खोमसि नुयो जेन'बा। सानावबो जों खोमसि नुयो सोर सोलोंथायाइ गैयैनि थाखाय खोमसिया साग्लोबफबनाय होननानै जों बुंनो नांगोन।
लोगोसे आरो गासै लामायाबो राहा गोथे जानाय।
औ औ नंगौ थारैनो औ नंगौ। नंगौ नंगौ थारैनो आरो मा जाहैबाय जुदि, सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंथाइखौ जोङो आरो जोङो खालि फरायसालि निफ्राय खालि जों सोलोंथाइखौ लानो हाया जेनेबा जों सोलोंथाइ बे खौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमैबो जों सोलोंथाइखौ आरजिनो हायो। जि रोखोमै फरायसालियाव थाबाय जोंहा सोलोंथाइ मोनसे आरजिनाय बेनि बागैबो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनानै दावबायनानै जोङो हानायमानि गियान आरजिनानै लानो हायो। हानायमानि सोलों खौ आरजिनानै लानो हायो आरो गिदिर गिदिर मानसिफोरजों जोङो सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरजों सावराय जोङो बिथांमोननिफ्राय गोबांखिनि गियान आरो सोलोंथाइफोरखौ जोङो आरजिनाय नानै लानो हायो एबा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंंगौ नंगौ नंगौ।
दा जिथु सोलोंथाइ बिनि सायावनो जों सावरायदों दा खोथाया बेनो सोलोंथाइनि सोलोंथाइयाव आं मोनसे खोथा गोसोखांबावदों जों दा गोबां गोबांङानो गारि मथर सालायनानै जों हा गोबाङानो माने न'खर संसार खुंनाय बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ नङा होमबा गोबां सुबुंफोर दङ जाय बिथांमोना जायखौ जोङो सालायगिरि एबा दड्राइभार होननानै बुङो
औ नंगौ
आथिखालनि दिनाव सासे नोङो मोजां ड्राइभार एबा सालायगिरि जानो थांनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बेबायदिनो फारबो बिथिङाव दिनैनि दिनाव सोलोंथाइखौ गोनांथि होननानै जों सानो आगोलनि दिननि खोथाखौ जों बुंनो थांला आगोलनि दिनाव गोबां मानसियानो सोलोंथ थाय गैयामोन नाथाय गोबां मानसियानो सोलोंथाइ गैयैजों गैयै संसारखौ जाबोनो हायोमोन नाथाय दिनैनि बेलायाव बेबायदि गोबां मानसियानो जोंनि गुजिगु जौखोन्दोआनो जिहेतु सोलोंथाइ लानाय बेनिखायनो जोङो जाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैया बिथांमोना सोलोंथाइ गोनां मानसि जों सोलिनो हाया जायो
औ नंगौ नंथखादों न
जों गोबां मानसिखौनो सोलोंथाइ हाबाबो हायाबाबो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां औ अ दा नोंथां जोङो सोलोंथाइनि ओ बेलायाव रायलायबाय नोंथांजों सोलोंथाइनि आयदाखौ लानानै रायज्लायनायाव आं जोबोरखिनि गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव जुदि खाबु मोनोब्ला नोंथांजों माबा मोनसे आयदाखौ लानो सावरायबावनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां ओ ओ लोगो लोगोनो